खोनादोंना नोंथां बयसखौ क्लियार खोनादोंना आंनिखौ
उम मोजाङैनो खोनादों
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
ओ दा आङो ओरैनो जिरायनानै दंथयो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामबाय दं?
आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ
औ।
जोङो मोनसे खोथानि सायावसो रायज्लायनो होननानै हरनाय जादों आरो।
औ दे नोंथां बुंदो।
जोङो। आ फालांगि बेफार फालांगिनि सायाव एसे रायज्लायजागोन नामा? दा मानसिफ्रा माबायदि? ओ माबायदि जोंनि ओनसोलफ्राव नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माबायदि बेफार फालांगिफ्रा दावगाबोदों। बेखौनो जोङो। सावरायनो थाखाय सानबाय। दा। नोंथांमोननि ओनसोलाव।
उम।
फोरा फालांगिनि फारसे माबायदि दावगाबोदों आरो मा मा बिथिङाव फालांगि खालामबोनाय? खौ नोंथाङा नुदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ हागोन। जोंनि ओनसोलाव। फालांगियारि ओ जौगानाया माबोरै जाबोदों आं उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जेनेबा। ओमबा बेनि बा गै आङो एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो।
उम
ओ जोंनि ओनसोलावथ गोबां माहारि हारिफोर दङ जेनोबा बिदिनो बेथ बर असमिया बांगालि एनिफ्राय फालांगि खालामनो बिहारिफोरबो फैयो जेनेबा। ओ बिदिनो दं आरो। स माने गोदो गोदायथ' नुनो मोनदोंमोन आङो जे ओ बरफोरा। बारा एसेबां फालां बेयाव माने गोसो होआमोन। बांसिनानो। आबादखौनो मावोमोन आरो जोंनि सोलावबो। नाथाय आथि खालाव एसे सोलायनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो। माने जोंनि। बर'फोराबो फालांगियारि फालांगि माने खालामो आथिखालाव फालांगियारि बिथिङाव एसे दावगाबोहांदों। थेवबो गुबुननि रु जुनायाव बारा एसेबांबो दावगारानाय नङा देलाय। माने जोंनि ओनसोलाव आं नु नु मोनदों गुबुन हारिफोराबो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन रायजोनिफाय फैनानैबो जेनेबा फालांगि खामनायखौ नुनो मोनदों आङो जेरै बिहा बिहारिफोरा जोंनि। ओनसोलाव दंफैयो फालांगि खालामनो थाखाय। आरो बिसोर बिदि। बिदिनो बायदिसिना फिसा बिला गलाफोर होनानै फालांगि खालामनायखौ आं नुनो मोनदों जेनेबा ओ पानिपुरिफोरनि गला। बा ओ। सेर बिदैफोरनि बा खानाय सिनग्रा नापिटबो आङो नुनो मोनदों आरो।
उम।
खानाय सिनग्रा सेलुनफोरावबो मावफैयो आरो बिहारिफोरा। बेफोरो। गोदो एसेबां गैयामोन खिन्थु आथिखालाव माने जाबाय। बेनिफ्राय गुबुन फार। फारसेथिं बुंनो थाङोबा जेनेबा जोंनि बर' हारिआबो। एसेबां ओ फालांगियाव गोसो होसिनदों आथिखालाव।
उम।
माने आथिखालाव बर' हारियाबो बिदि दखान बा गला होग्रा सार्भिस होग्रा जादों आरो। जेनेबा सि। सिख्लाफोरा ओ देलायनायनि दखानखौनो बुंजागोन बे।
उम उम उम।
आथिखालाव गोसो होसिनदों गोबां ओंखारबाय ब्यूटी पार्लर जेनेबा देलायनायनि दखान। आरो फारसे। थिं दरजि बा सिलाइ जि सु। थेनाय। बा जि डिजाइन। खालामनाय बिदिबो गोबां जोंनिथिं दखान ओंखारबाय आरो सिख्लाफोरनि।
उम।
ओ आरो बिदिनो सेंग्रा बा हौवा मानसिफोरनिबो गोबां दखान बा। फालांगि ओंखारबाय आरो जोंनिथिं।
उम।
ओ गय बागान खालामनानै फाननाय बेफोरदिफोराथ' थाखायो। बा बागान खालामनानै आबाद। आबादनि फालांगि खालामनायफोराथ' थाखायो जेनेबा हौवा मानसिफोरा आरो बेजों लोगोस से जेनोबा हौवा मानसिफोरा आजिखालि खानाय सिननायफोरावबो ओ गोसो होदो सेंग्राफोराबो बा बायदिस साना ओ कम्पिवटारनि दखान कम्पिउटारनि दखानबो आजिखालि माने गोबां बर' सेंग्रा फोरा होदों आरो जाय माने बेखारै दं। साख्रि मोनाखै बिसोरो ओ गोबां जाबाय जोंनि ओनसोलाव कम्पिउटारनि दखानाबो
उम उम
जों बिदिनो सोरबा सोरबा हार्डवेरनि होदों न' बां लुनायाव बायदिसिना जोंनो नांगौ जायो आथि आथिखालाव न' बांबो लुगासिनो नालाय मानसिफोरा बिदिनो हार्डवारनि दख खान होनायखौबो आं नुनो मोनदों बेहायबो एसे जौगानाय फैदों बर'फोरना आरो जायखौ जों ग्रसारि होननानै बुङो ग्रसारिनि दखान बायदिसिना जानाय लों नाय जि जोंनो नांगौ जायो बेफोरनि दखान बेफोरखौबो नुनो मोनदों आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आथिखालाव ओ बे दखान होनाय बा गला होनाय फालांगि खालामनायखो नुनो मोन्दों आरो।
उम जोंनियावबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायादिनो नों बुंनाय बायदिनो गोदो ओम मोनसे समाव बर'फ्रा आबाद मावनानै न'आवनो बाख्रि लुनानै माइफोरखौ दोनोमोन जायोमोन। बिदिनोमोन। नाथाय आथिखालाव माइ गायदोंब्लाथाय बे माइफोरखौ ओ फालांगिनि पारपसावबो माने माइफोरखौ गायनाय जाबाय आरो। आरो माखासे गायनो हायै मान सिफोरनि माबाफोरखौ हाफोरखौ माबा कन्ट्रेक कन्ट्रेक्टआव लाबाय लानानै बेखौ माने मोनसे मनसे बा मननै बिदिनि मोनसे मालाय बि हानि बिगोमानो ओ मा माइ होनाय बिदि मोनसे सावरायज्लायनाय ला जानानै बेफोरखौ बो माने फालांगिरिफोरा बे आबाद मावनानै बेनि फ्राय जा जोङो माइफोरखौ मोनो बे माइखौफोरखौ बिसोरो गुबुन-गुबुन जायगायाव माने फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे बे मैगं थाइगंफोरनिबो माने मा जायो ओ आथिखालाव माने गायनानै बिसोरो बे गुवाहाटि बायदि जायगायाव बङाइगाव टाउन बायदि जायगायाव ओ कक्राझार टाउन बायदि जायगायाव बा गुबुन-गुबुन जायगायाव साप्लाय हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
माबाफोरनो बे साप्लायारफोरा बा लांफैयोबो आरो गावसोरबो माने होयो आरो बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
जानाय लोंनाय मैगं-थाइगंनि अनगायैबो जोङो माखासे ओरै जोङो बड' फुड माने ट्रेडिसनेल इथिनिक फुद हननानै जोङो माखासे ओ बर' फुद हटेल बर' नि जानाय लोंनाय होग्रा बर' हटेल ओं खाम जाग्रा बर हटेलफोरखौ जों खुलिनाय नुनो मोन्दों आरो। बड' कितसेन बाजै हटेल आय हट तेल आ माइ नाव हटेल बेफोरबायदि माखासे बर' मुंजों माने बर' हटेल खुलिनाय आरो बेवहाय बर'नि जानाय लोंनायखौ होनाय बेफोरबादि जोङो बेफोरबादि मोनसे माने फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोन दों आरो।
बर'नि बे बाजै हटेलाथ' जोबां-गोबां माने गिदिर। जाबायना नोंथां माने गुबुन गुबुन औ दाब दाब जायगायावबो होबाय नै गुवाहाटियावबो दं न औ औ।
ए बिदिनो ओब कम्पिटार फोर फोरों हाथाय होनाय प्राइभेस आरो बिथिं गेलामाल दखान आरो बे बेथिं बारि जि जोमनि दखान दख'ना दखान ओ बर'नि गाननाय जोमनाय फानग्रा दखान। बेफोरबादि माबाफोरखौ जोङो फ फालांगि खालामनायखौ नुबाय। आरो माखासेफोरखौ जोङो साहा बागान बानायनानै ओ र बट दंफां गायनानै
उम उम।
साहा बागान बानायनानै साहा बिलाइखौ गुबुनाव फानहरनाय। आं आरो बिदि रबात दंफां गायनानै रबात बानायनानै गुबुनाव फानहरनाय। बेफोरबायदि फालांगिखौबो जोङो नुनो मोन सै आरो। बियो माने जोबोर मोजां बेफोरबायदि माने जे बर'फोरा बेफोरबायदि बिथिङावबो जे गोसो होबोनो हमबाय।
औ।
बेयो थारैनो आ बाख्नाय जा थाव आरो। गुबुनफोराथ' बे बेलायावथ' गोदोनो एडभान्सखामोन। गुबुनफोरा गुबुनफ्राथ' गोदोनिफ्रायनो बिजनेस खालामनानै मानानै जाग्रामोन आरो। आ गोदो। खोन- बुंनाय खोनायोमोन जाब्रां बे भुटान हाजोनिफ्राय भुथियाफोर हाबफैयोमोन आरो गंगारफोर जोंनि ओनसोलाव बिसोरनि जाब्रां मुथासे मुथासेखो जोंनो होनोसै आमफ्राय जोंनिफ्राय बिसोरो माइ ब्रा आरो जोसा माइरं सेरफा फाललास होलांनोसै बिदि माने सोलाय सोल' जायो माने बिसोरो माने गावसोरनिखो एसे होलांनोसै जोंनिखौ माने बुरजा लांनोसै बिदिमोन आरो बर'फ्रा माने बै समाव माने फालांगिनि सायाव बा मुवा बेसादनि माने माबानि सायाव भेलुखौ बारा बुजियामोन आरो। माने जा गा माइ गाय नांगौ जानांगौ दोनथुमनांगौ बिदिल' सानोमोन आरो बिदि फालांगिनि पारप'सआव माबायामोन खिन्थु बै समाव गंगारफ्रा बिदि खालामामोन गंगाफ्रा बे जाब्रांजों मुथा सेजों माइब्रा माइरं जोसा माइरं सोलायना ला-लाना थाङोमोननो फाल्लाफा फाल्लाफा
औ।
जोंनाबो नै समा जोब्बाय ओ दोनथ'नोसै
दे नोंथां औ गोजोन्थों औ औ।